उम दों बिनानाव
ओरैनो दङ नै थाङाखै आरो नोंनाव हरबाबो
फैदोंमोन हमबाय नों मानो दानफिनखो ओमफ्राय आं हमखाबायमोन नों दानफिनलाबायो एसे प्रब्लेम जाबाय नों दानफिनदों
मा होनदों?
नों दानफिनदों नों उम साला नोंसोरसो जायां बेनि रांखौ होनलायलायनाया दाना नोंसोरनो माबा जाबाय नोंसोर सानैजों बैजों नोंजों जायां बिनि रांखौ नाङा आंनो ओरैनो मोननाय रांखौ होनलायलायनाया
मा जादों आंनाव हाबाखैनो नै दासो हाबदों नै
बेसेबां रां हाबखो उम दा आंहा रायज्लायनो बायो नोंस्रा ओमफ्राय जि
मा माबायखो नों मोनजाजोबबायदां ओंखायनो
मोनजादों गैया आं रायज्लायैयानो गोबावसै दाख्लै नोंजों रायज्लाय नायनिफ्रायनो गैया रावजोंबो रायज्लायाखै
नंखायना नंगौ थाय
बायोलां नंगौलै रावजोंबो रायजलायखै आं दाख्लै नों
बेसेबां हाबखो नोंना
बेनो बे आंना थामजौआनो दाबो रायज्लायानोबा आङो सानसेयावनो फाग्ला सानसेयावनो साबा माबाजों साबा साब्रैजों रायजलायनांगौआ रायज्लायानो सानसेयाव सासेजोंल' रायज्लायनाय जायो होनबालाय बोरै जानांगौ जाखो नङाब्रा जेनेबा
रायलायबाथ' रायजलायनांगौ साथाम साब्रै साबा मानसिफोरजों बिदिनो जेसेबां हायो एसेबां हो नबासो रांआ बुरजा बुरजा मोनगोन दा जोंहा रायलायनायानो जायाबा
राङा बेसेबां बेसेबां मोनखो बेसोरो?
बुरजा मोनथारबाय सासे आदैनाथ' मालाय हो दहाय नुवाखै नोङो जानबुंआव सावगारि सेबखांनानै होदों सासे आदैया थाम बेसेबांबा थामजि ना मा नुदों आङो औ
थामजि रोजा नुदों आङो ओमफ्राय नंखायना नंगौथाय
नंगौ दां नङाबालाय मानो होनो।
मारै
जि रायलायोना बिसोरो
हा?
रायलायोना बिसोर मालाय जिनो
आयु आं बायोलै
आङो बेखौनो सासे माबाखौसो साननानै जि माबा खालामफ्लांबाय ब्रा हरफ्लांदों ओमफ्रायो दानफिननानै नायफिनबाय आं ओमफ्राय हरफिनबाय आङो बुरजा हाबथारबाय मालाय आमफाय गैला ओइ जोंहा माबा मोदायनि माबा नायनांगौलै
बबेयाव इउनिभारसेलाव?
ओम बिसोर थांदों मालाय दाख्लै सानैजों होलांदों सानैजों ना सोर सोर थाङाथाय बिसोरो? आङो आंनाव फन हरबाय खनसेल' खननै हरदों ओमफ्राय आङो आंनाव हरदोंमोन ओमफ्राय आङो हर फिनबाय बैयो सासेया ओमफायो हरफिनबाय आङो ओमफाय हरफिननायाव गैला हमासै ओमफाय थांबाय बिसोरो
ओमफ्राय
ओनफाय थांथोंसै माथो जाखो उम
आंनाव आं आंजों रायजानो गिनानै खोन्थाहरलाय लायबावाब्रा
आंनोबो खमसे खम बे सासेया सासे सेया हमा गावथ' जेनेबा रायज्लायदोंबा हाखु दाखु थांदोंलायनो।
उनावहायसो सितेतास होनायावसो आङो माबा होदोंमोन ना बेयाव सावगारि होदोंमोनना ओमफ्राय आं बेयाव सो सोंहरफिनबाय
सोर होदों
बाजैया बाजैया
होदों आरो
उम ना होदोंमोन सावगारि सेखना होदोंमोन जानो माबायाव जिरायनायमोन जायखिया जिरायग्रायाव जिरायनायमोन
आंखौ नुहोआखै ब्रा बे साला
जानो
जा फाग्लि
मानसिआ न'आव गैबावा ओमफ्राय गोजानावसो दंहैबावो।
उम । उम दंहैयोमोन फैबायना ओमफाय मैया थांफिनदों फैनानै ।
ओमबाय मासेया बेरायनोनो बेनावस फैसा बिहरदों जाहैदों मैयाय । नैजौ मासेया मासेया थांफानाया दाखलै थांफानाया ।
ए बेरायनो ।
उम ।
दाख्लैहायबो जि बुरजा माबा सोरनोबा आ माबा सोनानै हरनांगौ होननानै जि बुरजा रां लादोंमोन ।
सोर?
बेनो जोङो माबानिफ्राय फैनानै आङो नाम लिरनो थांदोंमोन आंनि उम ।
सोर सासेया?
बिनो
एथ्रिसआ
खानाया
एथ्रिसा ओंखायनोथ' ।
औ ।
मानिसै ।
सोरनोबा हरनांगौ होननानै बुंदोंमोनसोन माबा सोनानै हरनांगौ होनदोंमोन ।
ओमफाय सोरनाव सोरनाव बिखो?
गाव आबेनिफायबा लानानै फैदों । सोरनावबा सोरनावबा बिनाय दङनो जि बुरजा माबायाव सोनानै हरनांगौनो ओमफ्राय । अबेनिबा गोजाननिबो लाथ'दोंमोननो ।
गावनाव लाथ'दों ना गाव लाथ'दों?
गाव लाथ'दों सोरबा आदानाव लाथ'दोंनो ।
आमफ्राय? सोरबा आदायाबो बै आदासो खोमा ।
जो गोजाननिसो र' दायै खिथागोन आङो बेखौ ।
आं मिन्थिया होनखाबाय ।
आंबो दाख्लैसो गावसोर माबानायाव गाव खिथादों ।
उम ।
लाथोंहाय लाथों । नै दिनैबो सेजौ बिहरदोंमोननो ओमबाय सेजौखौ सेजौखौ गैयानो अरासिनो गैजोब ब्ला होननानै गावहाबो माबा बायनांगौना स्कुलनि
उम अबाव थांनो बिदि रां दाहार लाबाय थायो बेलाय।
बेरायनोनो दिनैबो गोजानाव थांदोंनो। ओमफ्राय मैयाबो अबेबा बेरायहैदोंनो। दैबारियाव बेरायनाय ओमफ्राय बेनावसो फैसा बिहरदों जाहैदों मैयाबो।
दाख्लै जोलुर गेलेनाय नायफादोंथ' बियो।
हौवाफोरजों?
बिसोरजों बिजों माबायाबो थांफादों। बाजैयाबो नोंना
अबियाव?
बै गोजानाव बे माबा बोलायदों देरहाबोलायलायनाया
ए थांदों आरो ओमफ्राय मा मोननोलाइ माथो खोन्थाहराखै
थांदों
सोर सोर बिसोरजों थांफादों? माथो आं थाङाखै लेंदोंमोन आंखौबो होनखो बेलाय
थांफादों आंनो गलायाव दंमोन। गला फांगासिनोमोन आङो ओमफ्रायो बिसोर फैनायखौ आंनो नुथारदों गारिजों साब्रै फैदों बिसोरो सानै सानै जायखिया माबा बैयो बिसिनि खाथिनिया
सोर?
बे खानाय गोलावमोननि खाथिनि ओमफ्रायो गाव
ओम
ओमफ्राय नोंसिनि माजों ओमफाय बै ब मोनसे माबामोननि गामिनि
बे माबाजों फैबाय थाग्रा बिसिनि लोगोआ बिसिनि खानाय गोलावनि खाथि मोननाव फैबाय थायोना
औ औ
बेसोरोसो साब्रैमोन आं नुथारदों
ओमफ्राय। ओमफ्राय आंनि सिगाङाव ओरैसो होनो माथो ओरैसो होनो माथो आंनि सिगाङाव सोरजों गाखो आंनि आंनि सिगाङाव आंनि सिगाङाव ओरैसो होनदों ल लेंदोंमोन आंखौ थाङा आं थांनानै जा माथो दाख्लै गायदोंमोन
मोनासिम मोनासिम फैखालिनो बियो न'आव फै खालिनो थांदों हैैदिनखालिनो जादोंमोन ना जोलुर।
न'आव फैखालि
औ
फैखालि थांदों आरो खालि माला माला न'आव फैनानै न'आव फैनानै माला माला थांखो बेयो?
फुंआव ना मालाबा फैदों बियो ओमफ्राय बेलासियाव थांदों
माला न'आव फैखालि थांखो न'आव फैखालि माला न'आव
न'आव फैखालि। न'आव फैखालि थांदों जों आस्रमाव थांनो थांनायनि सानसे सिगां। बे सुनिबार बारायाव फैदों। सुनिबार बारायाव सुनिबार। बाराय खालि जादोंमोन जोलुरा।
बा आं आंनो खोनथालायबावाखै होनबालाय आंखौ थगायदों र' सेब आं आंखौ थगायनानै दोनो आरोखि बे ओरैबायदि। दाख्लै लिंदोंमोन थाङासै आङो होननो बुंहरलाय आंनि सिगाङाव।
खु नुनानै थाखुमादोंसोनो न' न'आव थांबा आं गलायाव दंगासिनो मोनना बियो।
ओमफ्राय मैयाबो दाख्लैबो नायनायखौ था नायनायखौ खोन्थाथाराखैमोन ओमफ्राय। खोन्थानोसै नामा खोन्थानोसै खोन्थानोसै जाहरबाय थाबाय मा जादों बबाव थांदों होनना बुंहरखाबाय आं। ओमफ्राय ओरैबायदियाव ओरैबायदि नायदोंमोन जाबाय बे। बेबायदि लिंलांथारनायखाय थांदोंमोन जाबाय। दा
माबायाव बिसोरो माबा जोलुर गेलेग्राफ्रा बुंबायना। थाबाय खिथाया सानदोंमोन बे। आमफाय खिथाबाय बिसोरबो खि थाबायना गावहा बुंनांबाय ओमफ्राय। आंनोबो खिथायामोनब्रा बे। बे
बैसोरबो थां थांखुमागासिनोथ बियो ओमफाय आं होन्दों। फैसाफोरखौबो बिदि जानला मोनला मानसि बिला बायबा हरना होनदों आङो।
गावनावनो गैखाया राङानो। अबिनि मोननायनि गावनो
ओंखायनोथ' बे दा दं। नङारा गावनावनो गैया माने दा दङब्रा बिनाव एसे। से एनैया दङ रोजासेआ दङ। नांगौ समाव बे बेनाव बिफिनबाबो मोन नङा ना।
माबानि मोनदोंमोन ना रंजालि बैसागु मोसा सानायनि रंजालि बैसाग सागुनि मोनदोंमोनना बेनो बेखौ बाहायाखै खोमा। बेनो दङ दां रंजालि बैसागुनि मोनदोंमोन ना।
रंजालि बैसागुनिया बारा गैला बिनाव।
बेनोथ' बाहायाखैना बे बारा जायखि जाया बाहायाखैबा थागोनना।
बाहायाखै माने बेजों बेजों नै बेजों ओंखारबानो थाङो बिना। दाख्लिबो ओंखारफाबायना नायफाबाय सिनेमाया नायफाबायना दा ब्लेयो बेयाव थांखाबाय मा फैसा बुरजा गारनानै फैबाय नामा आं जुदि लेंनायाव थाङाबा जासिगोनसो नों आंजों दा आं होनदोंमोना नै दाख्लैनो गोबाव जाबाय आङो। ओरैबायदियाव थांगोन बेरायहैगोन होननानै।
जि थारिखाव नाय बावगोन बुहुथनि दङ होननानै जोंहा नों आं। ओमफाय गावसोर सानै होननानै खिथाबाय साब्रैजों नाहैयगोन। होननानै बुंहरबाय नोंखौबो नायगोन होननानै बुंहरबाय जा आनदासैनो।
जि तारिगाव उम